हेलौ
औ नोंथां
खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथां अ आं नोंथांदों दोरोङारि ओंख्रि जानायनि सायाव सावराय नागिरदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ औ जागोन नोंथां दा आङो ओरैनोसो दंखायो सावरायजागोन
औ जों बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो बुं मख'नो हायो जेरै सबाइ ओंख्रि जेरै नारजि अमा सबायजों दाउजों थिग बिदिनो सबायजों साम'जों बेफोरबायसा ओंख्रिया जोंनि थाखाय जोबोर माने खाबजाथाव आरो जोङो बर'फोरा बेफोरखौ मोजां मोनसोगारो थिग बिदिनो जोङो अनला-ओंख्रि जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला मुला बिलाइनि, अनला लाइ बिलाइनि अनला थिग बि दिनो मुला बेदरनि अनला बेफोरखौ जों बर'फोरा जायो आरो। आरो लोगोसे जोङो। मिथिंगानिफ्राय मोननाय खारं बिबारनि अनला बिदिनो जों गाम्बारि बिबारनि अनला बिदिनो ओ जोङो दायो दैज्लां बोथोर जोङो सिब्रु मैगंखौबो जों गोबां मोनो। माने हाखर जोंनि बे दुब्लि फोथाराव थिग बिदिनो जोङो। औवा मेवाखौबो जोंङो अनला जायो बर'फोरा नङा होमबा। जेरै नार्जि नार्जि अमाखौबो जोङो बर'फोरा जोब बोरैनो मोजाङै जायो आरो आं अनलाखौ खौ बोरैहाय जायो होननानै बुंङोब्ला आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनानै होनो लुबैबाय नोंथां
औ औ जागोन दे।
खौ जोङो गिबियावनो जोङो माइरंखौ नोङो जुदि जुदि सानजौफु समाव जुदि जागोनब्ला नों फुुंङाव दैयाव सोमनानै दोननांगोन बिनिफ्राय बेखौ बोखांनानै गोरानै बोखांनानै बेखौ जोङो दिंखि याव देग्लिनाय जायो आरो सोरबा औवा उवालाव दे गोख्रेयो बेखौ सोरबा ग्र्रिन्दडाराव होयो आथिखालावथ' जों ग्रेन्दडार फैबाय। कारेन्टजों जोङो बेखौ गन्द्रि खालामनो हायो आरो।
औ औ।
अब्ला नोंथाङा जुदि सबाइ ओंख्रि संगोनब्ला नों सबाइखौ जोङो मोजां साबो साफा सुनानै लानानै जोङो सबायखौ जोङो मोननानैनो ओ आदा नहुरुन बिदि जों होनानैनो जोङो बेखौ सबायखौ जोङो होनानै जोङो। एवगोन आरो एवग्रानि उनाव जों बेखौ जोङो गोदौ होगोन लोगोसे। खारै एसे एनै सारला होगोन आरो अब्ला बेनिफ्रा ओमफ्राय नोङो जुदि बेदरजों जानो गोसोब्ला नोङो बेदरखौ नोङो एसे हाफ पारसेन्ट माने मोनफ्रामनाय बेफोरखौ बेदरखौ नंनोङो एवना लानानै नोङो। बै गोदौबाय थानाय नोङो सबाय ओंख्रियाव जोङो गारलानानै होनानै जानो हायो आरो।
औ।
आरो लोगोसे नोंथाङा बे सबाय ओंख्रिखौनो जुदि अनला जानो गोसोब्ला बै अन गुन्दैखौबो बेखौ जोङो होलानायनिबो जायो आरो नोंथां बेदरजों लोगोसे। बिदिखौ जोंनि बर'फ्रा गोदो-गोदायनिफ्रायनो जाबोयो आरो। खुमब्राजों हांसोजों बर'फोरा बेखौहा मिलायनाय बाय साजों जायो आरो गोबां गोदोनि बे बोराय बुरिफोरा सबायजों सरि बेयो बेयो खुमब्राजों आरो बेयो हांसोजों जानायखौ जोङो रायखांबाय थानायखौ खोनायो आरो बिसोरनि खुगानिफ्राय मानोना गोदोनि बोराय बुरैफ्रा बे बेुरुखुम ओंख्रिखौ जोङो मोजां मोनजोगारोनआ आ दायो जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो मैथाखौ जोङो मोनो नङा होमबा नोंथां? जोंनि बारि बागानफोराव जोङो मैथा ओंख्रिखौ जोङो ओ ना दंग'फोरनिफ्राय लाना फैनाय दा नाफोरखौ ना फिसा बिदिनो ना गिदिरजों जोङो ओ मैथाखौ जोङो रूदबनानै जायो आरो नोंथां बेफोराव जोङो आथिखालाव ओ गोबां ओंख्रिखौबो जोङो जायो आरो दासिमबो जोङो जायो लोगोसे जोङो गोबां आथिखालावथ' बेफोरबायदि मैगङाव फैबाय जे अलकबि, बानदा कबि फुल कबि बिदिनो इस्कुवास बेफोरावबो ओंख्रिया दिनै
ओम।
गोदानै फैनाय आरो बेफोरखौबो जों बर'फोरा जायो बेयो दोरोङारिफोरा जेरै ओ ओंख्रि संनानै जायो बिदिनो जोङो ओनसोल लायै ओनसोल बेखौ जोङो गोबां बेलेग बेलेग माबा खालामनानै जानायखौ जों नुयो आरो नोंथां।
औ
अब्ला आं मिथिनो लुबैदों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जानायखौ जों बोरैहाय जायो नोंथां। नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ जागोन नोंथां जागोन। ओ दा जिहेथु दोरोङारि ओंख्रि बेयो जिखुनु जाया माने मोनसे हारिजों सरजाबनानै थानाय गावानि गाव माने ओंख्रिफोर। ओ थिग बेबायादिनो जोंहा जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंबा दा नोंथाङा एसे सिगाङाव जिखिनि माने ओंख्रिफोरखौ मख'लांबाय।
औ
आरो बेफोरनो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि गोजा जोबखा। दा अब्लाबो माने जोंनि ओनसोलावबो जिहेथु जों जायो आरो ओनसोल लायै ओनसोल माने जोंनि गेजेरावनो एसे एनै माने ओम एसे एनै संनायनि ओ जेे रोखोम बेखौ एसे एनै ओम गो माबायाव नुनो मोनो मालाबा आ आलादाबो नुनो मोननाय जायो बा जानायफोरखौ ओ माबा माबि होदेरनानै जानायफोरावहाय एसे एनै गोरोबलायो बा गोरोबलायनाय बेफो खौ नुनो मोनो बेथ जाखायो दा नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांदों जिहेतु दोरोङारि ओंख्रि होनोबा जोंहा गिबियावनो ओ नै दाख्लिसो बावै जोंहा जि आइ टेक मोननो हानाय माखासे ओंख्रिफोर जेरै अनला ओंख्रि ओमफ्राय जोंहा थाहैबाय ओरै नारजि दोलो आरो मैगंनि हिसाबै जोंहा थाहैबाय खेरा दाफिनि आरोबाव मोदोमग्रा मस्ला हिसाबै जोंहा थाहैबाय गंगार दुन्दिया।
ओम
ओ‌ बे‌ बेफोरखौ आं गिबियावनो मख' ग्रोबाय मानो होननानै बुङोबा बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोथाव जाग्रा ओंख्रि आरो ‌।
औ
दा बेफोरनि अनगायैबो आरोबाव जोंहा मैगं मैलायावबो गोबां दङ दोरोङारि ओं ख्रि हिसाबै जोंहा मैगं मैलायावबो दङ ओ नंगौ गुबुनफोरा मारै जायो जों बेखौ मोनथिला खिन्थु बर'फ्रा ओ जोङो माने मिथिंगानि सायाव सोनारनानै बांसिनै थांनानै थाग्रा हारि होननानै जों बुंनानै लानो हायो बेनिखायनो मिथिंगाजों जोंहा जोबोर खाथि सोमोन्दो दङ ओ थिग बेबायदिनो ओंखायनो जोङो जानाय लोंनायावबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिफां लाइफांनि बिलाइ बा माखासे बिबार बा बिफां बेफोरखौ जों मारै मारै जानांगौ? बेखौ जोङो दोरोङारि हिसाबै जों बर'फोरा जाबोदों दा थिग बेबादिनो जोंहा ओरै दोरोङारि ओंख्रिनि गेजेराव मैगं मै ला हिसाबै दिंखिया मैगं ओ बेनि उनावहाय जोंहा दङ ओरै लाफा सायख' बेनि उनाव दङ जोंहा दौस्रेम आरो मानिमुनि खिफि बेन्दों सिब्रु उरसुमै बा ओ जायखौ जारि होननानैबो बुङो आरो मेथ'खा बिबार थास' बिबार थास' आथिं
औ
थास' बेदर बेफोरखौ माने गासिखौबो जोंनि ओ बर' सुबुङा दोरोङारि ओंख्रि हिसाबैनो जोङो मिथिंगानिफ्राय खनसायनानै नागिरनानै बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थादों आरो आथिखालावबो बेखौ जोंनि बर'फोरा जागासिनो दङ दा जोंथ' मोनथिखायो दोरोङारि ओंख्रिया जिहेथु जोंनिया दा नारजि दोलो आरो बेबायदि जोंहा अनला बेफोरो माने दा जोंनि दोरोङारि हिसाबै जोंनि बर'फोरनि न' खरावल' जानानै जों बेयावनो जोबनानै थादों बिदि नंला जिहेथु बियो दा आथिखालावहाय गोबां बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे ओंख्रि बेबायदि जानो हाबाय आरो बियो फालांगियारि बिथिङावबो गुवार जायगा आवग्रिनो हानाय बेबायदि जोंहा रा हा लामा फैबाय जेरै माखासे बर'फोरनि मुंदांखा हटेल ओंखामनि हटेल जेरै बाजै हटेल आइ हटेल बा गुबुन गुबुन ओ गिदिर गिदिर हटेलफोरावहाय जिहेथु जोंहा बर'नि बे नार जि दोलो अमा बेदर ओमफाय अनला बेफोरो माने गोबां जानायनि गेजेरजों गुबुनफ्राबो गोथाव मोननायनि गेजेरजों बयजोंबो मिथिसार जानाया बांसिन लांगासिनो दङ जों बे खौ दा नुनो मोनो आरो नोंथांना औ औ
नंगौ नोंथाङाबो मख'ना गालांबाय जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रि जानायखौ आरो जोङो गोबां ओंख्रिखौ दिनै जोङो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय खौ जों बुथुमनानै जायो नोंथाङा बुंनानै गालांबाय नङा होमबा जायखौ जोङो आ आ गाम्बारिफोरखौबो जों बिलाइखौ जों अनला जायो। गोबां ना होलानानै बा बिदिनो खांख्राइफोर होलानानै जानायखौ जों नुयो। आरो जोङो दायो ओ ओंख्रि होननानै बुङोबा जों थालिर फस्ला नङा होमब्ला थालिर फ खौ बर' ओंख्रि बानायनानै जोङो जायो आरो थालिर खुंख्लखौ जोङो बोरैहाय जायो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो थालिरखौ जोङो मोजां दानग्लिजोबनानै लायो सिंनि बे गोरलै मादाखौ नङा होमब्ला बेखौ जों खायफाया इखौ ओ ग्रिन्दारफोरावबो होनानै जायो आरो खायफाया गुन्द्रु हानानै जोङो जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो बेखौ जों ग्लब ग्लब गोदौनानै होयो बे गोदौखांनायनि उनाव जोङो स जोङो बे अनला जुदि जानो गोसोब्ला जोङो अन गुदि देना लानायखौ नोङो बेयाव फ्रि फ्रि एरना होनांगोन आरो बिनिफ्राय जोङो खारौ जों जों एरनानै लानांगोन अब्ला बियो गोथावनो जागोन आरो नोंथाङा जुदि बेदर होनानै ब्रयलार दाउ बा ना होनानै जुदि जानो गोसोब्ला नोंथाङा गिबियावनो नोङो नाखौ बा फ्राय खालामनानै लाग्रोनांगोन बिदिनो नों बेदरखौबो एवफ्रामनानै लानांगोन। लोगोसे बेदराव नांगौ रो खोमनि मस्ला संख्रिफोरखौ नोङो मोजां होनानै लाग्रोनांगोन। अब्लानिया नोङो बै गोदौबाय थानाय माने ओंख्रियाव जोङो गारलानानै होना होब्लानो होमबा थामजि बा ब्रैजि मिनिटसोनि उनाव नोङो बोदो बेखौबो जोङो बोखांनानै जोङो जानो हायो आरो बिदिबो जोङो बिदि संनाय जायो आरो लोगो से जोङो थालिर फस्लानि बिबारखौबो जोङो जायखौ जोङो मैखुन होननानै बुङो नङा होमबा बेखौबो जोङो गोबां जायो जेर आथिया आथियानि बे थालिर मैखुननि लोगोसे मोनसोरफोरनि बेफोराव खमखौ जायोब्ला जोङो गोबां आइरन मोनो होननानै जोङो फोथायो आरो जोङो आलुफोरजों भाजा संनानै बेखौ जायो आरो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखोनावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
अ जागोन नोंथाङा जागोन दे दे औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां
औ दे